हेलौ औ खोनादोंना?
हेलौ
खोनादोंना नोंथाङा।
हेलौ।
खोनादों ना हेलौ।
औ खोनादों दे।
औ आ नों थाङा दानदिसे सम आं खोनागासिनो दं नोंथाङा आंनिखौ खोनादों ना?
खोनादों औ
औ ओ जुदि नोंथाङा फ्रिब्ला नोंथांजों दान्दिसे सम सोलोंथाइनि सोमोन्दै सावराय जागोन नामा
औ दे सावराय जागोन दे।
औ ओ सोलोंथाइ-सोलोंथाइ होननानै बुङोब्लथ' जों मिथिखायोना दायो ओ सोलोंथाइया गुदिनिफ्राय लानानै गोजौसिम गोबां थाखो थायो बिनिफ्राय ओ जेब्ला जोङो गोजौ सोलोंथाइखौ लाखाङो बिनि उनावबो गोबां गुबुन-गुबुन ओ रोखोमै जों सोलोंथाइखौ लानो हाबावो गुबुन-गुबुन आयदाफोरनि सायाव दिप्ल'मा खामनो हायो कर्स खामनो हायो नंगौना नोंथां।
औ
औ बिनिफ्राय जोङो सोलोंथाइखौ मोननै रोखोमै लानो हायो मोनसेया जाबाय फरमेल आरो मोनसे इनफरमेल ना। थ फरमेलाव‌ हायो जोङो जायखौ जायखि जाया माबा मोनसे ओ रेगुलार सानफ्रोमबो क्लास खामनाय फसंथानफोराव खामो बेफोर बेखौ जोङो फरमेलि सोलोंथाइ लानाय होननानै बुङो जेरै नार्सारिनिफ्राय लानानै मास्टार दिडिग्रि खालामनायसिम बेनिफ्राय जों डिसटेन्स आवबो लायो गोबांथारफोरा ओ ओम क्लास टेननि उनाव गोबां सुबुङानो दिस्टेन्सआवबो लायो जायफोरानाखि ओ खामानि मावनायजों लोगोसे गावनि न'खर खुंनायाव नांगौ जानाय ओ रां आरजिनायजों लोगोसे उ गावनि सोलोंथाइनि लानायखौ जा फुंनो थाखाय दिस्टेन्सआवबो लायोना सार माने नोंथां थ' नोंथाङा बिनि सायाव मा बा माबाफोर बुंनो गोसो दं नामा बा बुंनो हागोन आरो ना नोंथाङा मा सानो बिनि सायाव
आं बुजियासै। खेबसे बुंफिनलाय।
अ माने सोलोंथाइनि सायाव। नोंथाङा मा-मा बुंनो सानदों बेखौ। बुंनो हागोन आरो ना
सोलोंथाइनि सा औ औ दाथ' सोलोंथाइ होनोब्ला औ सोलोंथाइ होनोब्ला ओम जोंनाव दा मस्ट इम्परटेन्ट गुदियावनो जोंनो सोलोंथाइ नांगौ आरोना दा ओ गावनि सायाव औ ओ गावनि सायाव गसंथानो थाखाय जोंनो गिबियावनो जोङो सोलोंथाइखौ जोङो प्राय'रिटि होग्रोनांगौ जों गुदि माने मा होग्रोनांगौ जोङो गोनांथिखौ होग्रोनांगौ आरो ओमफ्राय दा आ जाहाथे माने सासे ओ जोंनि जेनेरेसना जाहाथे इउनाव सासे मोजां जाफुंसार जानो हायो बिनि थाखाय जोंनो माने गुन गोनां जि सोलोंथाइ औ बेखौ जों होनांगोन ओ दा नुयो दिनैनि आथिखालनि मुगायाव माने सोलोंथाइ गैयाब्ला माने सासे खाना मानसि बायदि सासे खाना मानसि बायदि सासे माने खुरिया मानसि बायदि होनजागोन आरो माने मा होनो बिखौ ओ थिं लेंग्रा ओ बेखौ मा होनो बेखौ सोलिनो हायै मानसि होनजायै मेगन नुयै बायदि होनायो आरो दा जोंनो जों थानो थाखाय जोंनो सोलोंथ नांगोन ओंखायनो जों सोलोंथाइखौ जोङो ओ नांथारगोन ओ थ' दिनैनि मुगाया माने ओ बादायलायनायनि मुगा
बे औ-औ बे बिरोंदामिननि मुगा आं जागोन। ओ थ' बे बादायलायनाय बे मुगायाव जों साब सिननिफ्राय साबसिन खौ सोंनो नांगौ गथिके बे साबसिननि फ्राय साबसिन जानांगौ अब्ला जों गथ'फोरखौ आ दानिफ्रायनो जोङो सासे ओ दा गुदिनिफ्रायनो जोङो मोजां सोलों थाइखो होनांगोन ओरैनो सोलोंथाइ होनांगौनि मुङाव जों सोलोंथाइल' होयोब्ला जानाय नङा। ओ नङा होमबा ओ जोङो ओ मा सोलोंथाइ होबाल' जानाय नङा खिन्थु बे
जानाय नङा औ-औ गुन, आखल-आखु, गियान बेफोरखौ फोरोंनो हांनांगोन औ सा साज्रां बिजाबनि सोलोंथाइखौल' लायोब्लाथ' ओ जोङो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हानाय नङाना। ओ-ओ बुङो औ-औ गोबाङा बुङोदि ओ साफ्रोमबो लेखा गोरोंङानो ओ सासे मोजां मानसि जानो हाया होननानै आरो साब फ्रोम लेखा ओ मोजां-मोजां मानसि नङा बेबायदि बुंनो हाया। ओ सासे मोजां गुन गोनां जानो थाखाय ओ सोलों थाइ जों लोगोसे माखासे गुबुन गुबुन बिथिंखौबो ओ सोलोंफालांनो नांगौ उन्दैनिफ्रायनो जेरै गिदिरफोरखौ मान खामनो रोंनाय गावनि हारिनि फारसे साननाय गावनि समाज ओनसोलखौ माबोरै जौगाहोनो बे नि फारसे साननाय औ। बेफोरबायदि उन्दैनिफ्रायनो जुदि जोङो जाय बि थांमोना बे उन्दै गथ'फोरखौ जोथोन थोन लागोन जायफोर गि दिथागिरि बिमा बिफा बागामिनि गेदेरफोर बिथांमोना जुदि बिसोरनो उन्दैनिफ्रायनो मोजां आखलफोरखौ होलाङाबा सा साज्रां सोलोंथाइ होनांगौ होननानै। स्कुलावल' मुं थिसनना होयोब्ला जानाय नङ माना
औ औ औ
स्कुलाव थांनानै फरायसालियाव थांनानै। औ मा बुंनो नागिरदोंमोन नोंथाङा ।
औ जाहाथे जोङो मा होनो गिदिरखौ माबोरै मा होनो बाहायनांगौ बा सनमान होन होनांगौ उन्दैखौ माबोरै सनमान होनांगौ। उन्दैखौ माब्रै अननांगौ। ओ दा बे बेफोरजोंबो गोलैयो आरोना औ।
गोग्लैयो औ सोलोंथाइ बुङोबाथ' फारफ्रोमबो गोग्लैयो ओं जेरै
फुंखा सुबुं जानोगोनांब्ला नोङो सासे हमना ला सासे साख्रिआवला मानसि जाहैबाय बे साख्रि आला मानसिया सासे हमना ला फोरोंगिरि जाहैबाय । बे फोरोंगिरि मानसिया बे सासे गथ' माब्रै फोरोंनांगौ। ओ माब्रै माने ओ मा खालामनांगौ बेखौ माने पारफेक्ट दे बा आबुङै मि-मिथिना हायो आरो।
नोंगौ नोंगौ औ।
माहोनो बेखौ गुनगोनां सोलोंथाइ
उम।
औ मा होनदोंमोन?
हेलौ खोनादोंना? नोंथाङा खोनादोंना? औ ओ आङो बुंदोंमोन जेनेबा सोलोंथाइ होननानै बुङोब्लाथ' जोङो जायखौ जों सानफ्रोमबो सोलोङो जोंथ' ओ सानफ्रोमबोनि जिउआव जोङो सधारन जोंनि जिनाखि थोजों फरायनाय बा सोलोंनाय सोलोंथाइ लानाय बेजों लोगोसे गोबां गुबुन गुबुन सोलोंथाइ लालाङो। जेरै ओ ओ गोबांथार आइजोफोरखौ नुयो इमब्रदारिनि सोलोंथाइ लानाय बा ओ माब जि दा नाय बेफोरबायदि गुबन गुबन एमब्रदारि ओ खाथिं सोलोंनाय ओ सिलाय मेसिन सुनो सोलोंनाय बेरबायदि बेफोरबोथ' मोनसे मोनसे सोलोंथायानो मोनसे आयदानि सोलोंथायानो बेफोरबो सावगारि बोनाय मोसानाय मुसु सुरनाय मेथाइ खननायफोरबो बेफोरबोथ' मोनसे सोलोंथयानो सोलोंथायाइयावनो गोग्लैयो नङा होमबा? खोनादोंना नोंथाङा? हेलौ। हेलौ। हेलौ। नोंथाङा खोनानो हादोंना आंनि बुंनायखौ? हेलौ। हेलौ।